हेलौ नोंथां हेलौ
अह‌
खोनादों ना
खोनादों ओं
मा खालामदों
ओरैनो दं
नोंथाङा ओरैनो दंब्ला बैसागोनि सोमोन्दै बुंनो हागोन ना?
बैसागुनि सोमोन्दै?
औ।
आह नोंथाङा जागायग्रोनो हागोन ना?
औ।
दे।
बैसागो होनब्लाथ' जोंनि बर'नि गोदान गोदान बोसोर बेयो बैसागोआनो।
ओं।
बैसागुनि गिबि सानाव जों मोसौ थुखैयो। मोसौखौ जों गिबियाव मो-मोसौ खौ थुखैनो थाखाय जों दैसा एबा दैमायाव लाङो। लाव ओ फान्थाव हालदै बिदिनो बिदिनो जों औवा औवानि लो बानायनानै जों मोसौखौ गानहोनाय जायो। खामखोन्दा दो एबा हांगार दो दोनिफ्राय जों हांगार दिहुनना लानानै गोथां थावजों फोन्नाय जाय फोननानै जों मोसौनो फोथा फोननाय जायो।
औ।
मोना मोनाबिलियाव आरो मोसौखौ जों गोदान फागाजों खायो। बैसागुआव जों ओह दिंखिया, फुंखा बिदिनो बायदि बायदि मैगं जायो।
गोखै गोखा।
गोखै गोखा बिदिनो गासै बिदिनो जायो। ओमफाय खैजिमा जायो, फिथाइ सौराइ बिदिनो जायो। उन्दैया गेदेरखौ सनमान खालामो बिदिनो बैसागोआ स्नि सान थायो।
औ।
बेनि उनाव जों बैसागुखौ ओम बैसागु मागिनो थाखाय जोंनि ट्रेडिसनेल ड्रेस गामसा दखला दख'ना आ र'नाइ, रेगे रेगां बिदि गाननानै खाम, सिफुं, जथा, बिदि लानानै जों बैसागो मागिनो थाङो।
गोदो गोदाय बैसागुआव बेसेबां दिन थायोमोन?
बैसाग गोदो गोदाय गोदो गोदायथ' बैसागआ जोंनि खाम, सिफुं लानानै मोसाखायोमोन। दानि दिनाव एसे माने खायसे खायसेया बक्स लानाबो मोसानाय जादों।
उम।
नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ।
बिदिनो बैसागोनि साननैसो ओ बैसागो गेजेरफ्राव बिदिनो फा रंजालि बैसागु फाल रंजालि बैसागुबो खुंङो।
उम
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो बैसागोनि सोमोन्दै
बैसागुआव जों बैसागु जानायनि ओ बैसागु एक थारिकनि सानसे सिगां जों माने गोखै गोखा जानाय जायो बायदिसिना मैगं थाइगं खांनानै मानोना बै गोखै गो खा जायोब्ला जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौमोनहा फोरमायनाय बायदिब्ला माने बोसोर गोदाननि जानो गोनां गासै बेमार आजारफोरनिफ्राय जों माने एसेबाबो रैखा मोननो थाखाय बे होननानै फोरमायनाय जादोंमोन।
औ
अ बैसागुनि बैसागुआ ओ गोबां रोखोमनि दं। ओम मोसौनि बैसागु मानसिनि बैसागु बिदिनो दाउसिन दाउलानि बैसागुबो दं।
औ
मोसौनि बैसागुआव जों मोसौखौ थुखैनानै माला गानहोनानै मोसानाय जायो। नोंथां बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ
औ नुदों।
नुदोंना आरो बिनि सायाव माबाफोर बुंबावनो दङ नामा बैसागुनि।
बुंदो नोंथाङा।
ओ। थपिगखौनो नागिना मोनासै माथो।
बैसा बैसागोनि बिदिनो। बैसागो गेजेराव ओ जोंनाव फांसन बिदिनो गामि दाबसे। से दाबै लोगो नांनानै जोंनाव फांसन खुंनाय जायो। बिदिनो फांसनाव उन्दै गेदेर गासैबो। गासैबो बिदिनो बाहागो लायो। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदि खुङो नामा।
जोंनियावबो जायो अ ओमफ्राय जोंनिया निजा गामियाव एसे फिसा खुंनाय जायो। आरो बिदिनो गामि दरब्रै दरबा लोगो नांनानै खुङो।
औ।
आरो बेयाव बिनि सायावनो गामिनि मोनफ्रोमबो गामिना बाहागो लाफैयो मोसानो थाखाय।
औ।
ओम। नोंथाङा बेदि बैसागुआव मोसानो ओ बैसागु मेलायाव मोसानो मोनफेरबाय नामा।
औ।
ओम। नोंथाङा बारदै सिख्ला मोसाफेरबाय नामा बैसागु मेलायाव।
औ।
एन एक्सप्रेन्सआ
औ।
नोंथांमोनहाबो बैसागो मोसायोना?
हा?
बैसागु मोसायोना नोंथांमोनहाबो?
औ मोसायो।
अ जोंना बिदिनो। बोराय बुरै गथ' गथायाइ सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' जानानै। बिदिनो बैसागो मागिनो थाङो गामि गामि।
जोंनिया माने मोननै टिम जायो मोनसे गागि आफाद ओमफाय मोनसेया लाइ मोन आफाद ज मोस सिया माने जोंना लाइमोना एक्स्रा मोसायो आरो गागिया एक्स्रा मोसायो।
बिदिनो जोंना मोसाखांनानै। लास्टाव रायजो राजाखौ बयबो खुलुमो।
औ। बिदिनो मोसानायनि फिथाइजों ओ एसे खाना जायो आरो रंजायो।
बिदिनो बैसागो दानाव दुखु सुखु दंब्लाबो माने मोसानायजोंनो गासैखौबो बावगारलांजोबखायो।
औ।
मोसानायजोंनो जोंनि गोसोखौ
बैसागु बोथोराव माने दुखुबाबो बारा दुखुआ माबाखाया। रंजानाय मानाय बयबो रंजायोना बावगारो दुखु मानो मानो होनोब्ला ब बैसागुआनो जोंनि बर'नि फोरबो नालाय।
बैसागुखौ जों बर'आ गोदान गोदान बोथोर होनासो
गोदान बोसोराव
औ गोदान बोसोर बैसागानो बे
नोंथाङा बे कल रायलायनाया बेसे गोबाव जाखो हेलौ
औ
खोनादों।
औ बुं।
बैसागोनि सोमोनदै
अ नोंथांमोननिथिं बैसागुआव फिथा सौराइ जायोना जाया?
औ गिबि गिबि सानावनो जायो जोंनिया गिबियावनो बैसा फिथा सौरायाइ बिदिनो जोमाय जौ जुमाय बिदिबो सं थायो गिबियावनो बिदिनो गामिनि बोराय बुरै बिदि जानायखौ माने जौ
जौ लोंफैयो आरोना बैसागो होननानै बयनोबो
बैसागुआ ओ बैसागुआव जों बर'फोरा जौ बायदिसिनाखौ संखायोना
औ संखायो
गोदोनिफ्राय सोलिबोखानाय
औ बे सोलिबोखानाय
नोंना समाबो जानानै फैबाय हेलौ नोंथां
ओं ओं
खोनादोना
खोनादों
औ जोंना समाबो जानानै फैबाय दोनथ'लायनो नोंथांखौ आ आरो लोगो मोनगोन होननानै मिजिंथियो
औ दे